हेल'?
नोंथाङा खोनादोंना आंनि रायज्लायनायखौ?
औ नोंथां खोनागासिनो ओं ।
औ औ मोजाङैनो खोनादों।
औ।
अब्ला जों दा सावरायनोसै न'खरनि बर'नि गंसे न'खरनि सायाव सावरायनायानो गाहाम जासिगोन नामा नोंथां?
अह जागोन दे नोंथां।
औ, अब्ला नोंथाङा न'खरनि बारै एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना?
औ जागोन हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो देरनानै लावनानै थैजासिम जेराव जोङो गोजोनखौ नागिरनानै मोनो एब्ला जेराव जोङो रैखाथि रैखाथि महरै थानो हायो, बेखौनो जोङो न'खर होननानै बुङो जेराव जोङो न'खर गंसेयाव गासै जोङो बिमा बिफा अनलायनानै बिदा फंबाय आबौ आबै गासैबो अनलायनानै थायो आरो बेव थानायजों थानाय थानाय जोङो बांसिन गावखौ रैखाथि रैखाथि फिल खालामो आरो बेवहाय बे न'खराव मोनसे न'खरावहाय जोङो गाहायै गाहाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बिमा बिफाखौनो बुंनांगोन मानोना बिमा बिफायानो गाहायै न'खरखौ दैदेनलाङो नङा होमब्ला नोंथां?
औ ।
बेबादिनो बेनि बिमा बिफानि उनावहाय जोङो गथ' गथाय फैयो बेनि उनाव आरो बिसोरनि बिसोरनि फिसा फिसौ गासिबो ज' लोगो नांनानै गंसे न'खरावहाय ज'यै जोङो थानायखौ नुनो मोनो । बेबादिनो ओ न'खरावहाय न'खरावहाय जोङो गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि ओ गोस गोसोखां-गोसोखांजा गोसोखांथि आरो माखासे दुखु दुखु सुखुफोरखौ जोङो मिन ओ सावरायलायनो हायो। लोगोसेनो गावजों गाव मदद होलायनो हायो। जोङो खायसे खायसे ओ बाथ्राफोरखौ ओ बाथ्राफोरखौ गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ जोङो सोरजोंबा ओ सिनाय सिनाय मोनोनि मानसिजोंथ' रायज्लायनो हाया एबा रायज्लायनो लुबैया बेखायनो जोङो गावनि बांसिन गोसोनि बाथ्रा एबा दुखु दाहाफोरखौ जों मोनसे न'खराव थानानैसो सावज्लायलायनो हायो नङा होमब्ला?
औ।
बेनिखायनो न'खरा न'खरा जोंखौ ओ मोनसे रैखाथि बायदि जायगा होयो आरो बेयाव थानानै जोङो मोजांबो मोनो आरो रैखाथि ओ रैखाथि थानो हायो आरो। दा नोंथांनि नोजोराव एसे फोरमायदो नोंथाङा।
न'खर होनोब्ला नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरै जोङो गंसे मोजां समायना न'खर दालांनो थाखाय सासे सुबुं बा सासे सोद्रोमाजों जाया। बेयाव गासैबो न'खर जानो थाखाय बिमा बिफा गथ' ग'थाय, बिबै बिबौ, बिमादै बिबथै, बिमाय, बिमायं बैफोर सोमोन्दो जानाय बैफोरखौ लानानैसो जोङो गंसे न'खर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव सा सानजा ओनसोलावथ' जोङो गुबैयैनो जोंनि आसाम हादोरा बुंनो हायो बिफा गाहाय हादोर होननानै। जायगा होननानै। बेनिखायनो जोंनि गंसे न'खर दालांनायाव गाहाय बिफाव लायो होननानै बुंब्ला जोङो बिफाखौनो बुंनो हायो।
औ।
बेनिखायनो बिफा जानो थाखाय गोरलै नङा। बेनिखायनो जोङो बुंनो हायोदि गंसे समायना मोजां मिनि खुसि रंजा खुसि न'खर दालांनायाव जोङो बिफायानो बांसिन गाहाय बिफाव लायो होननानै बुङो‌। हायो जेनबा जायफोरनि न'खराव हौवा बा बिफा गैया बैफोरबायदि न'खरा गोबां दुखु खस्थ जेरै रांखान्थि बिथिंनिफ्रायनो समाजखान्थि बिथिंनिफ्रायनो राजखान्थि गोबां बायदि बिथिंनिफ्रायनो गोबां दुखु दाहा खस्थ सैनांगौ जायो बेनिखायनो न'खर दानायाव सासे बिसिनिल जेरै बिमानिल बिफाव लाया बेनिखायनो बिमा बिफा सानैबो जोङो समान बिफाव लायो होननानै बुंनो हायो।
नोंगौ नोंथां‌।
न'खरा बिमा गैयाब्ला सिरि मोनो बैफोरबायदिनो थिग बेबायदिनो बिफा गैयाब्ला जोङो जिउखौनो खोमसि जानाय मोनोबो होननानै बुंनो हागौ। बेनिखायनो बिफा आरो बि बिमा सानैबो थानांगौआ जोबोद गोनां आरो।
नंगौ नोंथां।
हारसिं बिमाया गावनि गथ' गथायनि फारसे जिउ खुंलांनायाव गथनि फरायनायनि फारसे सोलोंथाइनि फारसे रांखान्थिनि फारसे हारसिं न'खर दालांनांगौआ गोरलै नङा बेनिखायनो सानैजों हेफाजाब होलायनानै सावरायलायनानै न'खर दानाया मोनसे गोनां माने समायना न'खर दानायाव बेफोरो गोबां हेफाजाब होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
खराव हा गैया बैनि नखरा गुबुनजों बुंजानो थाखायबो गोबां सैनांगौ जायो। बेनिखायनो जोबोद खस्थ
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो हिनजाव माहारिखौबो जेनेबा मोनसे नख'राव हिनजाव माहारिखौ जोङो नखर हिनजावखौ नख'रनि माइनाव होननानैबो गनायनाय जायो नङा होन ल्बा औ। बे बे न'खरावहाय सासे हिन्जावा जुदि मोजां मोजां आखलनि नङाब्ला बा मोजां जायाब्ला बे न'खरा बायनो बारा सम नाङा होननानै जोङो गोबां सिगांनिफ्रायनो मिथिबोदों खोनाबोदों थिग बेबायदिनो सासे सासे हिनजावासो न'खर मोनसेखौ मोजाङै हमथानानै लाखियो एबा मोजाङै मोजाङै सोलि होननानै लाखिनो हानाय गोहो दङ बेखायनो सासे हिन्जावा मोजां जायोब्लासो न'खरा मोजाङै मोजाङै दैदेनजायो आरो गाज्रि जायोब्ला न'खरा गाज्रियैनो जोबलाङो होननानै होननाय खोथाखौ जोङो मोजाङैनो मि थियो आरो। औ। बेबायदिनो हौवा मानसिफोरा बांसिनानो नख'रनि गासै बिबानखौ लानानै गथ' गथायनिफ्राय लानानै हिनजाव आरो गावनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै गासै गा सै दुखु सुखु खौसे खालामनानै नख'रनि थाखाय खामानि मावो बा न'खरखौ सुखुयै लाखिनो थाखाय गोबां खस्थ खालामो बेखायनो हौवा मानसिफोरखौ हौवा मानसिफोरखौ हाग्रानि होननानैबो जोङो मिथिबोदों खोनानाय बुंनाय खोनादों आरो। जेनेबा हौवाफ्रा न'आव थाबाय थायोब्लाथ जोङो हौवा मानसिफ्रा न' थाबाय थायोब्ला खामानि मावनो बा आरजिनो रावबो गैया जागोन नालाय बिदि हिनजाव फोराथ' बिदि एसेबां गोजान गोजानाव थांनानै खस्थ' खालामनो हाया एबा थांनो हाया बेनिखायनो हौवाफोरा नखर गारनानैब्लाबो गावनि नखरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय गुबुनाव थाहैनोबो गोनां जायो आरो।
औ आथिखालाव जोङो नुनो मोनोदि हिनजाव आरो हौवानि गेजेराव बारा फाराग गैयैबो जों नुनो मोननोसै। मानो होनोब्ला हिनजावा गासै बिथिङावनो जौगानायखौनो जों नुनो मोनोसै जे खामानिखौ हौवायाल' गोदो मावोमोन बे खामानिखौ जोङो दा हिनजावखौबो मावनाय नुनोसै बे बेफोरबायदि मावनाय नुयोब्ला मोनफ्रोम नखरनि आइजोफोरानो थुलुंगाखांनाय मोनगोन बेनिखायनो जोङो आथिखालि जेबो फारागखौनो बारा नुनो मोनला। बेनिखायनो जोङो हिनजावखौबो गंसे समायना नखर दानायाव उन नंलिया एबा उनफारसे फासयना थानायखौबो जों नुनो मोनाखै।
नोंगौ।
गथ'फोरनि फरायनाय रांखान्थि बिथिंनिफ्रायनो गासैबो बिथिङावनो हिनजाव माहारिया हारसिङैबो जौगालांहोनो हानाय खौ जों नुनो मोननोसै।
नोंगौ नोंथां ओ दा नोंथाङा गोदोनिफ्राय ओ सोलिबोनाय जेनेबा गोदोनि दिनावहाय जोङो आबुं न'खरावहाय जेनेबा न'खरखौ जोङो मोनसे जइन्ट फेमिलि आरो सिंगोल फेमिलि महरै जोङो गोबां गोदो नुनो मोनोमोन ना आरो दासिमबो बे खान्थिया सोलिबोदों। बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो लुबैयो ना।
खौसे जयै थानाय न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौनो मोनथिखायो जे बै गंसे न'खराव खौसेयै थायोब्ला गोबां सोद्रोमाफोर थायो जेरै बिफानिनो बिमा बिफाबाव आरो
औ।
निनो फंबाय बिदा बिनानाव बा गोबां जयैनो थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै नाथाय आथिखालाव बैफोरो एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनसै माने जायनो हाबा जाखांङो बैनो हाबानि एसे से उनावनो जुदा जानाय बा आलादा न'खर खुंलांनाय बे फोरखौ जों नुनो मोननोसै। बेनिखायनो आजि खालि बांसिन जोङो बिदि जयै थानाय न'खरखौनो बारा नुनो मोनदिया। बैफोराव जयेन फेमिलि जायखौ बुङो बैफोराव थायोब्ला बांसिन रां रुफानि गोनांथि जायो। जानाय लोंनायाव एसे हेंथा जायो बेफोरबायदि होननानै जोङो मिथिनो मोनो बिनिखायनो आथिखालाव बां सिन बैफोर जयै थानाय न'खरखौ बारा नुनो मोनलिया। अब्ला नोंथाङा सिंगोल फेमिलि बा जइन्ट फेमिलि नङै बिनि बारै एसे बुंनानै होगोन नामा?
सिंगेल फेमिलि आरो जयन्ट फेमिलि नङै ना मा होनदों नोंथां?
औ सिंगोल फेमिलि जायखौ बुङो जयन्ट फेमिलि नङा
औ सिंगेल फेमिलि जानायनि गोबां जाहोन जोङो मिथिनो मोनो आरो। जेन'बा गोदो गोद दाय जोङो गोदो गोदायनि समावहाय गोबां मानसिफोरा जयै थानानै मोजां मोनोमोन आरो खौसेयै बेबायदि न'खर खुंनानै मोजां मोनो मोन ओ ज' ज'यै हेफाजाब होलायोमोन गासै खामानिफोराव आरो जोंनि जेनेबा आ आफा आइ आरो बिदिनो आफा आइमोननि बिमा-बिफा आरो बिसोरनि बिदा-फंबाय गासैबो हिनजाव ज'यै थालायोमोन आरो। नाथाय आ थिखालावहाय सोलोंथाइया गोबां जौगाबाय नङा होमब्ला? जायनि जाहोनावहाय जोङो गोबां बिदि भिर खामानि बा गोसा खामानिखौ जोङो होसोनो हाला सम होनो हाला बेनिखायनो ओं गोबां जुदा-जुदा जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो बेयो थारैनो बुहुमलुआरि जौगासारनायनि बिथिङावबो गोबां सोलाय होदों जयन्ट सिंगेल फेमिलि जानायनि जाहोनखौहाय। आंनि नोजोराव बेबायदि आरो।
अब्ला समाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां जासिगोन दे होमबा।